हेलौ नों औ खोनादोंना नोंथाङा औ नोंथाङा खोनादों औ बिदिब्ला नोंथांसै मोनाबिलि मोनाबिलिनि गोजोन गाहाम हामलाय जासिहनाय थाखायाबाय
औ नोंथां
औ नंगौ बिदिब्ला नोंजों खौ आं कल खालामनाय जायोना जाहैबाय नोंथांजों मोनसे आयदानि स सावररयनो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां रायज्लायनो हागोन ना
औ हागोन हागोन ओनो रायज्लायनो हागोन थारैनो होनबा
आबे औ
टपिकआनो जाहैबाय जोंहा बैसागुनि सोमोन्दै रायलायनोसैनाा नोंथां
औ नंगौ
होमबा बैसाग गुनि
औ हागोन थारैनो नोंथां औ। ओ ओं खोनादों नोंथां।
होमबा एसे सुंदै फोरमायना होदों।
औ बैसागोआथ जोंनिया बैसागो बुङोब्ला जोंनिया बैसागो दानसेखौनो मानिना लायो थेवबो जोङो बेनि अनगायैबो जोङो बैसागुखौ गुबैयै जोङो स्नि सान फालिनाय जायो। आरो नोंथां औ लोगोसेनो बे फिसाखौ बुङोब्ला जोंनिया दाावमा दाउसा जिब जुनार बा मिथिंगा सुबुं मानसि गासिबो जोंना रं गोसोफोरा जोंनिया उसिफावो नङा होनबा नोंथां?
औ नों
जेरै जोंहा दाउखौबो गाबनाय लोगो लोगोनो जोंहा फैसागो बोथोरा सफैयो लोगोसे बैसागु बोथोरखौ समाय होयो थिग बिबदिनो मिथिंगायाबो गावनि महरखौ सोलायो। जेरैबो गोरलै गोरलै बिलाइजों सोमखोर गाबजों समाय फ्लेनाय थिग बिदिनो दाउसिन दाउलाफोराबो जोंहा रंजानो हमो बैसागो बोथोराव मानो होनोबा अखा गोदानजों बिलाइ गोरलै खिलिनायजों दावसिन दाउलाफोरनि गोसोआ बर'जों लोगोसेनो जोङो बैसागु बुङोबा जोङो बसुखौ मोननै बाहागोआव बरानो जेरै जोङो मानसि बैसागो आरो मोसौ बैसागो थिग बिदिनो जोङो मोसौ बैसागु बुङोब्ला गिबियावनो जोङो जों बैसागुखो सैथो दाननि जोबनाय जाय जोङो दमायसि जोङो बुङो जोङो बैसानखालि जोङो फालियो। बै सानखालि जों मो सौखौ थुखैनाय जायो आरोखि जेरै जों मिथिंगानिफ्राय जेरै बिलाइ जेनेबा जोंङो बा मैगं थाइगं बिदिजों जों थुखैनाय जायो। जेरै जोंङो फान्थाव पानेलाव औ हालदै बा काजलगुरि लोगोसेनो थार बिलाइ बा दिगिलिथि बिलाइजों जों मोसौखौ थुखैनाय जायो। जोंङो बैफोरखौ जायखि जाया मोनसे आयजें जोंङो फिसा फिसा हा लानानै बा मोसौनो गानहोनो थाखाय जोंङो माबो सुनाय जायो। लोगोसेनो
नंगौ
बैफोर मालाखौ जोंङो मोसौनो गानहोनायनि अनगायैबो जोंङो गावनि इसिंनि दरजा मोखांङाव बा दरखंजों आलायनाय जायो। लोगोसे माइ बाख्रिनियावबो लोगोसे गाव थानाय न' खथानि दरखं दरखंङावबो जोंहा आलायना दोननाय जायो। थिग बिब्दिनो जों मोसौखौ जोंङो बिदिनो दैमा दैसा बा गावनि फुख्रि बा दंग'फोरावबो जोंङो थुखैयो आरोखि नोंथां बैफोराव जोङो मोसौ थुखैनाय समाव जोंङो बै फिसा फिसा हाना लानाय जोंङो बेबायदि गिदिर औ हालदै फान्थाव फानिलाावफोरखौ जों मोदौनि मोसौआव सारना होनाय जायो लोगोसेनो जोंङो गिलिथि बिलाइजों जोंङो मोसौ मोसौखौ लुनानै जोंङो नोंसो सल' खनाय जायो आरो नोंथां जेरैखि सल'आ जाहैबाय जोंनिहा लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै बारिबाय था बिमा गायदे बिफा गायदे बायदि दाजा होनानै बेनि उनाव जोंङो मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव जोंङो खान्थायनि हांगार बा सारायनि हांगार हल' हुलुनानै गुबैनानै फोनानै जोंङो बै सानखालि जोंङो दुबुलि फोथाराव फोथाराव उदांङै हगार होनराय जायो जोङो हांगार होनायनि जाहोनानो जाहैबाय जाहाथे मोसौखौ हाग्रानि सियल बा बिदिनो मोसाफोरा अरनाङाथों होननानै आरो बेनि उनाव जेब्ला मोनाबिलि सम जायो अब्ला जोंङो मोसौखौ लाबोनानै जोंङो बै सानखालि जोंङो मोसौनो गोदान फागा गाननाय जायो आरो गोजाम फागाफोरखौ गारनानै बेनि उनाव लोगोसेनो जोंङो बै सानखालि मोसौ थुखैनायनि अनगायैबो जोंङो बिदिनो जानाय खाजा जेरै जोंङो गोखा गोखै गासै सेजौ से बा सेजौ स्नि जोंङो मैगं थाइगं गं बुथुमनानै जोंङो जानाय जायो आरो नोंथां आरो लोगोसेनो जों बै सानखालि खुंखा अमा बेदरजों जोंङो खुंखा फोजानाय जायो आरो जोंहा बैसागु बोथोरावथ' जोंहा माइब्रा बिदै जोंङो लोंङो नंङा होनबा नोंथां रंजानायजोंनो औ थिग बिब्दिनो जोंहा मोसौ बैसागो साना जोंहा बारलांङो बेनि उनाव जोंहा से खाालार फैयो मानसि बैसागो जों बै सानखालि बयबो गोदान गोदान गाननाय जोम जोंङो गासिबो गानो बेनि उनाव जोंङो बिदिनो फुंङाव जोंङो दुगै लोबै जोंङो गासिबो बाथौ गुरियाव जोंङो आलारि बाथि सावनानै जों गाससिबो आर'ज गाबो आरो नोंङो जाहाथे न'खरनि गासैबो सुबुंफोरा मोजां मोजांङै थायोबा जों गासिबो गोदान बोसोराव जोंनि जिउआव मोजां मोजांङै बारालांथों होननानै बेनि उनावबो जोङो गामिफोराव थांनानै जों गामिनि थानसालियाव ज'यै रायजो राजा लोगो नांनानै आर'ज गाबनाय जायो लोगोसे बै सानखालि जोंङो गेदेर खौ उन्दैफोरााव खुलुमनाय जायो आरो गेदेरफोरा उन्दैफोरनो बोर लोगोसेनो मान होनाय जायो।
जो से खाालारावनो जोंङो मोसानायखौ नुयो बैसागु बोथोर बुंङोबाथ जोंनि मोसानाय थाखायो नालाय आरो खायफा गामिफोराव जोंना नै खालारनिफ्राय मोसायो आरो ना दा थिग बिदिनो जोंङो मोसानो थांङोब्ला जों बिदि गामि खाथिफोराव जोंङो मोसानो थांङोब्ला जायो लोगोसे बैफोराव जोंहा जोंनि आइजो माहारिया जोंहा लांगा गोमो बिदिनो गोजा गाबनि फास्रा रेगे रेगां बा आरनाइ बिदि लानानै देलाय बम माफफ जोङो मोसानो ओंखारलाङो लोगोसे हौवाफोरनि बेलायाव बुङोब्लाबोो हौवा फोराबो दाथ जोंनिया गामसा गोथां जोंहा नुनो मोनोदि दा हौवाफोरनि गाननाय गामसेयावबो जोंहा आगर एरनाय लोगोसेनो जोंहा बिदिनो हौवाफोरावबो आरनाइनि गस्ला ओंखारबाय बिदिनो गानै जोमबाय जोंहा दामग्रा देला जेरै ख जथा सेरजा सिफ लानानै जों गासिबो जयै गामिनि रायजो राजा सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेथ' गासिबो मोसानांखालाङो जोङो स्नि सान मोसाखांनायनि उनाव जोङो जा मागिना बैसागु मागिनानै मोननाय रां रुफाबा जोङो बै माइरं दैरंखौ जों गासिबो जयैनो लावखार ओंखाम जानाय बुङा आरो बैसागो जोबनायाव थिग बिबदिनो जोंहा बैसागु बारलाङो बेनि उनाव जोङो बैसागो बिदायबो होनाय बुङोना जों बिबदिनो बैसागु बिदायखौबो रंजा बाजायै जोङो लोगो गासिबो ज'यै जोङो जोङो बिदिनो मोनाबिलियाव जोङो हारिमु हानजा जेरै जोङो देंखोगिरि बा रोजाबगिरिफोरखौ लिंहरो आरो लोगोसेनो मोसानाय बादायनाय बा उन्दै गथफोरनो जोङो बिदिनो खेला गेलेनाय खारनाय बारनाय औ सावगारि आखिनाय जों बिदिनो गोबां हाबाफारि लाखिनानै बैसागु बोथोरखौ जोङो बादनो लोङा आरो नोंथां बिदिब्ला नोंथाङाबो बैसागोनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथ
हागोन हागोन नोंथां हागोन हागोन थारैनो हागोन होनबा आङो जेरै जोंनि गामि ओनसोलफ्रावहाय माने बैसाग बैसागुनि सोमोन्दै बा बैसागु खुंनायनि सोमोन्दै आं नोंथांनोहााय एसे एसे फोरमायना होनायसै जोंहा नोंथां बिथांखांजोआनो बुंलांनाय बायदि बैसागुखौहाय जोंनि बर' बर सुबुं माहारियाहाय गामि ओनसोलाव बोरै फालियो जोंना फार्स्टआवनो जोंना गामि ओनसोलावहाय सुबुं जोंनि बर सुबुंमा रिया बैसागुखौहाय सातदिन फालि होननानै नोंथांजोआनो बुंलांखाबाय होमबा आं बिनि सोमोन्दै एसे बुंथिनानै होनायसै जोंना जेरै बैसागु संक्रा जायखौहाय सं संक्रान्ति होनो जोंहा बैसागुनि माने एक थारिकनि सिगां आरो आरो मास जोबनायावहाय माने जायखौहाय संक्रान्ति होननानै बुङो जेरै जोंहा मोसौ बैसागु खौनो होन नांसिगोन मोसौ बैसागु जायखौ मोसौ बैसागु होननानै बुङो बेवहाय जोंहा माने साजायनायजों लोगोसे बा जेरै मिथिंगानि नेमफोरजों जोंहा साजायो जेरै मिथिंगाफोरा माने बोसोर गोदान जायनि महर गुस्लायनायजों लोगोसे माने बिलाइ गोथां गोथां बा माखासे हायनारि समायना गोदान जाबायदि माने बा गोदान दखना गाननाय बा मिथिंगायारि माने मिथिंगायानो जोंना जेब्ला बैसागु बोथोर सफैयो अब्ला माने गोदान दख दखन बा गोदान गस्ला गाननाय जायो आरो नोंथां मानो होननानै बुङोब्ला जोंना माने बुहुत समायना रं माने नुनो मोनो आरो जोंहा बैसागुआव बैसागुआवहाय
औ नंगौ नोंथां औ
बे बेखौ लानानै जोंहा माने मोसौ बैसागुखौनो हमनानै लादो बे दिनावहाय जोंहा नखरफोरखौहाय मिथिंगानि माखासे खाथ्रि खाथ्रिनि बिबार बा माखासे माखासे लेखोनानि बिबारफोर बेफोरखौ लानानै जोंहा साजायनाय जायो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा नखरावहाय माने फोसाबनाय जायो आरो जोंहा नखरखौहाय आरो अखानायैहाय जोंहा माने मानसि बैसागु एक थारिख एक थारिकावहाय जोंहा न'खरावहाय फुजा होनाय जायो आरो फुजा होनायजों लोगोसेनो जोंहा माने न'खरफोरावहाय न'खर न'खर' जोंहा बर' हारियावहाय सोरहाबा बाथौ बा सोरहाबा ब्रह्म बेफोरबायदि दङ ना माने गाव गाव फुजा होनानै लायो आरोखि नोंथां माने जोंनि देहा बा लोमजानाय साजानायफोराहाय जाहाथे मोजाङै मोजां जानानै थाङो बा लोमजाया साजा या बा जोंहा बबावबा माबा मोनसे खामानिया बा जाफुंथों बेफोरखौ साननानैहाय जोंहा गामि ओनसोलफोराव माने जोंनि सुबुं माहारिया आर'ज गाबो आरो आरो जोंहा बिनि अनगायैबो जोंहा बैसागुआव हाय जोंनि सुबुं माहारियाहाय माने रंजानायजों लोगोसे बा माबा मोनसे गोसो दुंखांनायजों लोगोसे माने गामि ओनसोल नि रंजायो जेरै हिन्जाव माहारि बा हिनजाव सुबुं फोराहाय जेन' गामसा गाननानै हिनजावफोराहाय दख'ना गाननानै दख'ना बिदन दख'ना गानो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा ब्लाउस साथ्रि लानानैहाय आरो आर'नाइ हौवाफ्रा आरनाय लानानै सिुं सिफुं बा सेरजा खाम जथा लानानैहाय गामि गामि रंजानाय खौ जों नुनो मोनोना नोंथां गामि ओनसोलफोरावहाय माने बुहुद जेन'बा जोंनि गामि ओनसोल माबा मोनसे मोजांनि थाखाय जों नाजानाय बेफोरबायदि माबाफोरखौ जोंनियाव नुनो मोनो। आरो बैसागु होननानै बुङोब्लासो जोंनि बर' सुबुं माहारिनि मोनसे माने गोग्गाथाव अबा मा मोनसे फेस्टिभेल आरोखि मोनसे रंजानाय दिन होननानै बुंनांसिगोन। थिग बेबायदिनो जोंहा गामि ओनसोलावहाय माने सुबुं माहारिफोरा माने जायखौहाय जोंहा जुमाय होननानै बुंनाय जायो बेफोरखौहाय गोबावजों बा बोसोरसेयावसो खनसे जायो नालाय बेयावहाय एसे एनै लोंनो थाखाय आरो जोंहा न'खर न'खर बानायनाय जायो। आरो बेखौनो जोंहा बै जेब्ला जेब्ला रंजायो बा न'खर न'खर हाबनानैहाय रंजालायनाय जायो बे दिमारिफोराहाय बेफोरखौ एसे एसे लोंनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ।
नोंथां जोंना रायज्लायनांगौ टाइमाबबो बेखिनियावनो जाबाय होमबा? औ नोंथांखौहाय दसे सम दसे सम आंजोंहाय टाइम। साबाय नोंथां
औ दे बिदिब्ला नोंथां औ